हेल' खुलुमबाय नोंथां खोनादोंना नोंथां गोजोन मोनाबिलि नों नोंथां अ नोंथांजों आंओ फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङाहाय जोंनि बर' समाजाव मा मा जेंना फोर जादों बि बिनि बागै फोरमायनो हागोन
औ हागोन नोंथां। ओ समाजारि जेंना होनोब्ला ओ जोङो मोनथिखायो नङा होमबा नो? जोंनि समाजावहाय मा बांसिन ओ जेंनाफोरा मानि थाखाय सोमजियो होमबा सोलोंथाइनि आंखाल बेनि थाखायनो जोङो मा समाजाव गोबां जेंनाफोरा नुयो जायोना नोंथां ओ सोलोंथाइनि आंखाल गैया होनना बुङोबा ना जाया लिरनो फरायनो रोङा बेखौनो मा होनगोन लेखा रोङै होनगोन ना थ' बेबायदि जोंनि समाजावहाय मा ओ आथिखालावथ' दा गोदोनि बायदि बारा लेखा रोंनाय बेबायदि सुबुं खौबो नुनो थांलिया थ' गोदो गोदाय सम जोंनि समाजाव माबायदि थायोमोन बा गोदोनि समाजाव सुबुंफोरा मा ओ लिरनो फरायनो बेबायदि रोङामोन जायनि जाहोनाव मा जोंनि समाजावहाय ओ गोबां जेंनाफोर फोरा नुजाथियोमोन ना सोलोंथाइनि आंखालनि थाखायनो दा बेफोरबायदि जेंना होनोब्ला जेरैहाय खोमसि खाना फोथायनाय ना? ओ उन्दै बैसोआव हाबा होनाय ओमफ्राय गथ' मावदांसा ओम हाबा मुंआवहाय जोथोब हरनाय जोथोबनि खान्थि बेफोरबादि गोबांहाय बेबायदिनो खान्थिफोर दंमोन जोंनि स समाजाव गोबांहाय ओ जेंनाफोर सोमजिहोदोंमोन दा खोमसि फोथायनाय एबा खाना फोथायनाय होनना बुङोब्ला माखौ बुंङो नों थांनो आङो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनानै होनोसै। दा खाना फोथायनाय होननानै बुङोब्ला मा ओ जेन'बा जोंनि जोंनि गे जेरावनो मा जेन'बा जों जेब्ला माब्लाबा समावहाय लामा फोर हान्थियोब्ला बहाबाफोर थांनो हान्थियोब्ला बे समावहाय मावजिया सिगांजों बारस'ना होयोब्ला बेवहाय मा खैफोद गोनां जायो बेबायदि मोनसे साननाय एबा फोथायनाया ओ जों सुबुं माहारिनियाव दङमोन । आरोबाव मा ओ गोबां बेबायदिनो गिदिर गिदिर बिफांफोरावहाय बेबायदिनो बुहुत बेफोरबायदि थानाय बेखौ फोथायोमोन आरोना। थायो दङ बेबायदि। आरोबाव बेबायदिनो ओ जोंनि समाजाव मोनसे गोबां ओ बेबायदिनो जाफ्लेबाय थाग्रा जेखौहाय ओ मा दायना एबा दायनि बेबायदि साजायनाय बेबो जोंनि समाजाव गोबांहाय ओ बिदिनो समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैदों बेयो जेरैहाय मा ओ लोमबा साजाबा जायोब्ला गोदो गोदायहाय ओ बेमार आजारखौ फाहामथाय लानो थाखाय सिदा डक्टरनिसिम फाहामथाय लानो थाङामोन बेबायदिनो ओ सोरबा ओ सेरखौहाय अजा होनो बेयो अजाया मा हाग्रानि मुलि बेबायदि देनानै ओ बायदिसिना बरि बेफोरबायदि होनाययोमोन आरोखि । बेयावहायनो मा सोरबा जोंनि गोदोहाय । बर'फोरा मा ओ सोरबा लोमजायोब्ला उदै सायोब्ला बा मा मा मोनसे बेमारफोर जायोब्ला मा । सिदा मा अजानि खाथियाव लाङोमोन दा बेवहाय अजाया बुंगौमोन जे ओ बेहाव ओ मोदाय अरदों ना बेनियाव माबा बेबायदि बेमार जादों बे बेखौ बेयो नायालासे बेबायदि दायरेक बुंनानै बेखौहाय मा बेखौहाय होनांगौ बा माबा मोन से गिदिर गिदिर बिनि थाखाय फाहामथाय लानांगौ बेफोरबायदि होननानै अजाया बुंनानै होदोंमोन दा । बेबायदिखौहाय न'खरनि मानसिया फोथायनानै फैनानै मा बेखौ बेबायदिनो हालोदाव दोनबाय थानानै बेखौ डक्टरनि खाथिसिम फाहामथाय गैयावबो मा जायोमोन ओ बेमारिया मा बांसिन बेमाराव गोग्लैनानै बे मा ओ जिउ गारनो गोनांबो बेबायदिबो जोयोमोन दा बेबायदिखौनो अजाया आरोबाव मा होननानै खोन्था हरगोनबा सो नोंसिनि न' खाथिनिनो ओ बेखौ बा बेबायदिनो मन्थ्र' लागायनानै नानैहाय बेखौहाय बेबायदि बेमाराव खोख्लैदों बेफोरबायदि ओ अजाया बेबायदि बुंहरनायनि दारैनो मा ओ बेबायदि जोंनि गोसोआव मोनसे ओ खाना फोथायनाया सोमजिखाङो आरो दा बेयावनो बेखौहाय मा जेबो सानना हौवआ नायबिजिरा लासिनो मा अजानि बुंनाय बायदिनो मा बै सुबुंखौ दायना एबा दायनि साजायनानैहाय मा बेखौहाय समाजनिफ्राय बैखद एबा बुथारनाय बेबायदि हाबाफोरखौ मावोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। दा बेमारिया जे बेहा ओ उदैयाव बा गिदिर। देरबाय बायदिसिना बेमार जानायनि जाहोनावसो बेयो सादोंमोन ना उदै सिङाव बिनि देहा सिङाव गोबां गिदिर बेमार जानायनि थाखाय बे लोमजा जादोंमोन बेखौहाय डक्टरनि खाथियाव फाहामथाय लाया लासेनो अजानि थांनायनि थाखाय बे मा ओ बेबायदि खैफोदा जोंनि गेजेरावहाय सोमजियोमोन आरो खोनादोंनाा नोंथाङा आरोबाव बेबायदिनो दं बावो जे ओ गथ' मावदांसा ना बेबायदि गथ' मावदांसाया जाहैबाय मा ओ जोंनि बर'फोराथ' गोदो एसेबां मानि धोनि नङामोन ना ओ जोंनि बर'फोरा जोबोद गोरिब बा गाहाय थाखोनिमोन दा बिनि थाखायनो मा आरो गोदोनि सुबुंफोरा मा गथ'फोरखौहाय गोबां बुरजा बुरजा खाङोमोन जायनि थाखाय गथ'फोरखौहाय मोजाङै नायजोबनो हाया गथ' फोरनो जानाय लोंनाय मोजां थिग रोखोमै होनो हाया आरोबाव मा गथ'फोरनो मा मोजां सोलोंथाइखौ होनो हाजोबामोन दा गथ'आ न'खरसेयावनो मोनसे न'खरावनो सासे गथ'आ ओ बेबायदिनो साबा सयजन साथजन बेबायदि जानायनि थाखाय मा बिसोरो फिसाफोरखौहाय मोजाङै ओ नायजोबनो हायामोन आरो जायनि थाखाय मा बिसोरो गथ'फोरखौहाय खामानिनि थाखायहाय मा गुबुननि न'खराव खामानि माव दोनहरनाय एबा एबा मा गथ'फोरखौहाय लामाफोराव मा अन्थाइ खननाय खैला खनि बेफोरबायदियाव खामानि मावनो बिसोरो मा ओ दैथाय हरोन बा थिनोन बेबायदि आरोना बेनि थाखायनो मा गथ'फोरा ओ गावनि इयुन जिउखौहाय बे ओ खिलिखांनाय समावनो गावनि इयुन जोलखौहाय मा खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन आरो दा सासे गथ'फोरा सासे गथ'हा जे गावनि गोबां सिमांफोर थायो बेफोर सिमांफोरखौहाय मा ओ सिफायनानै होनाय जादोंमोन आरो जायनि नि थाखाय बिसोरो सोलोंथाइ थोजासे होनो हायाखैमोन बा गथ'फ्राबो सोलोंनो गोसोब्लाबो मा सोलोंनो मोनाखैमोन बेयावनो जोंनि मा लेखा रोङैनि अनजिमायाबो गोबां बांनायावहाय मा समाजावबो गोबां जेंना सोमजिदोंमोन थ' सासे लेखा गोरों आरो सासे लेखा रोङै बेबायदि सानै सुबुंनि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनो मोना नङा होमबा नोंथां जायो औ जों लेखा रोङैफोरनि साननाय एबा लेखा गोरोंफोरनि साननाय हनायानो आलादा जायो ना ज' जों लेखा रोङैफोरनि सायाव ओ लेखा रोङै सुबुं फोरनि साननायावहाय बांसिनानो मा ओ जेखौ बुङो गुबुना मा बुङो बेखौनोहाय मा नोंगौ होननानै मा साननानै लायोमोन एबा फोथायोमोन नङा होमा नोंथां दा बेबायदियावनो गोबां हारिफोरजोंबो मा गुबुन हारिफोरजों जोंनि बर'फोरा बेबायदि लेखा रोङैनि जाहोनाव मा थगाय जायोमोन आरोना दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो बे जोंनि समाजनि माखासे जेंनाफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो गोसो दङ नामा
औ औ होननो हागोन जोंनि समाजारि जेंना होननानै बुङोबा बेखौ स्रांनायनि गुदियानो जाबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ मोनैनि थाखायनो जों जोंनि बर' समाजावहाय गोदो बांसिन समाजाव जेंना नुजानो सोयोमोन नथाय दा जोंनिया सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगोनो जोंनियाव बे खमायलांनायखौ नुनो थांबाय सिगाङाव सिगाङावनो होननानै बुङोब्ला जोङो लेखा रोङैया खममोना बेनि थाखाय जोङो लिरनो फरायनो रोङै सुबुंफोरनो जोङो लेखा रोङै बुंमोन लेखा रोङै सुबुं फोर लिरनो फरायनो रोङैनि थाखायनो बिजाबादाब रादाब बिलाइ आरो फरायनायनिफ्राय जोबथा जानानै गोबां बाथ्रा मिथिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जायोमोन जायनि थाखाय बारा बुजियामोन जेनेबा नों बिथिंआव जानायनि थाखायनो थगायनाय फोरोलानाय सहायनो गोनां जायोमोन उजिलाना जेरै जेनेबा माबाफोर मोनसे सान खान्थि साननो रोङि आबाया फरायनायनि गेजेराव ज जा रोङैफोरा जेरै - जेनेबा बबेबाफोर दखान गलाफ्राव थाङोबा जेनेबा फैसा थाखानि हिसाबफोरखौ होनो रोङामोन हारासारफोरजों थगायजानो जायोमोन आरोना गोबां जेंना नुजाथियोमोन बेनि गेजेरावबो मानसिनि गेजेराव फारागथि थायोमोन गोजौ बाहाय माहाजोन गोरिब बे फोरनि गेजेराव आरो। गोसोनि अनलायनाया आंखाल जायोमोन - जेनेबा - इनाय अर - मुगैलायनाय जायोमोन आरो। फोथायनो हायै - समाजनि जेंना सोम - सोमजियोमोन आरोना। लेखा रोङैनि जाहोनावनो - गोबां - ओहम - बिहोमा होबाय जेंना सुस्रांनाय ने ओ जोंनियावहाय समाजारि जेंना होननानै बुङोबा मोन ए दंबावो आरोबाव जोंनिया जोथोब खान्थि जेब्ला जोङो बर' हिनजावफोरखौहाय हाबा हरो एबा हाबा जाखांनायनि उनाव जोङो जेरै - ओ हाब जानाय जेनेबा फिसाजोनो थाखाय जों गोबां माला माथा समफोर जेरै- जोथोब हरफानाय जायोमोन। सिगांनि समावथ' खम बिबांनि हरनाय जायोमोन मालाबाथा जोथोबफोरखौहाय नाथाय आथिखालाव दा सोलायनाय नुनो मोनबाय। ओ गोबां गैयाबाबो जेरैबो बर' हिनजाव एबा फिसाजोफोरखौ हाबा हरनायाव बिमा बिफायाहाय जा एसे गरनै गर गरथामसो रां बुथुमनानैबो जोथोब हिसाबै माला माथाफोरखौ बायनानै हरो मोन। नाथाय आ थिखालनि मुगायावहाय जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जे सिगाङाव जा हरो बिनिफ्रायबो आरोबाव बांसिन लुगै बावनाय खौ नुनो मोननो थांदों आमफाय जाय जायनि न'खरावहाय बि फिसाजो बिलाइ हरनानै जायनि न'खराव हा बे न'खरनिया जेरै- सुबुंफोराहाय बे हिनजावा माला माथा जेरै- सम्फति लाबोनो हायाबा बिराद इनाय अयथासार खालामनाय जा जायोमोन। सोरबाबा खायफाबा न'निफ्राय होखार हरफिनोमोन आरो सोरबाबा न' न'खरफ्राव माने अयथासार खालामो आरो बेफोर जेंनाखौ जोङो नुनो थांदों आरो बेनि अनगायै बो जोंनि समाजारि जेंना हिसाबै जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ बुंनो हायो। ओ ओ बेबो समाजारि मोनसे जेंना जानानै फैदों। जोङो उन्दै समाव उन्दै समनाव हाबा जानाय जेनेबा जोङो सोलोंथाइखौ लाजोबा लासिनो उन्दै समावनो हा हाबा जायो बेफोरनि बागै उन्दै सम जानायलाय जेनेबा संसाराव मा मा जायो बेफोरनि बागै मोजाङैनो मिथिया ओ थाब हाबा जानोसै बुजिला बेनिफ्राय आ फरायनो फ्राबो खम जाबाय नालाय बुजिनायाबो खम जानोसै जेब्ला ओ फैसा थाखानि नांगौ जानोसै उन्दै जानायखाय खामायनो जेनेबा बबेनिफ्राय फैगोन रोंला मावनो दांनो बिनिफ्राय गथ'फोर जोनोम जायोब्ला गथ'फोरनो गाननो जोमनो जानो लोंनो आरो फरायहोनो थाखाय गोबां फैसा जायो बेफोरनि थाखायनो न'खराव बिराद दावराव दावसि जायो आरो बिनिफ्रायनो सोरबा सोरबाबा न' बां गारनानै खारलायो जेनेबा बिसि फिसाइनि गेजेराव दावराव दावसि जालायो आरोना बेनिखायनो सोलोंथाइ बे समाजारि जेंनाखौ सुस्रांनो था खाय जोंनो सोलोंथाइया बिराद गोनां। जाय सोलोंथाइ लादों बेफोर आइजोफोरा एबा ओ हौवाफोराहाय बेफोरनिफ्राय गोथौ ओ साननो आरो ओ गियानफोर खौहाय मोनो जेनेबा मा खालामबा मा मावबा बेसेबां मोजां जागोन संसार जानायावहाय ओमफ्राय बेसेबां साख्रि खायफाबा बुरजा फरायनानैहाय साख्रि बा ख्रि मोनाबा जुलि जाया बिदि सानो आरोना सोलोंथाइनि गेजेरजों गासिबो बेफोर गियानफोरखौ जेंनाफोरखौहाय जोङो। सुस्रांनो हायो जेरै- साननाय बुजिनाय फ्रा आलादा जायो खम फरायोब्ला बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावहाय गथ' मावदांसा बेबो बेबो मोनसे बिराद समाजारि गिदिद जेंना होननानै आं सानो आरो बुंनो सानो आरो गोथोफोरखौ मोजा ओ सिगांनि समाव सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो जेनेबा रां रुफानि गैयैनि थाखाय जों गथ'फोरखौहाय सा हा गलाफ्राव खामानि मावहोयोमोन बबेबा लामाफ्राव ओ खामा न' बां लुनायफ्राव जेरै मिस्थ्रिफोरजों थाफानानै खामानि मावहैयोम मोन साहा गला साहा गल रानहोनाय खाफ खुरै सुनाय बेबायदि खामानिखौ जोङो बर' समासाव मावनायखौ नुनोमोन आरो सोलोंथाइ फरायालासिनो बेबो जोंनि गिदेर समाजारि जेंना होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाहाय गोबां ज जेंनाफोर दङ' आ ओ जौ औ न'खरा न'खरफोरा सिलिं खार जालाङो न'खराव लोंनानै फैनानै न'खरनि फिसा फिसौखौ जानो लोंनो मिथिया हाजिरा मावैनानै थांसै ओमफाय लोंनानै फैनानै न'खरा बिराद दावराव दावसि खालामो जानो लोंनो सुखान्थि गैयै खालामो आरो।
औ
बिनि अनगायैबो दंबावो जोंनियाव ओ खोमसि फोथायनायाबो जोंनि समाजारि जेंना न'खराव जेरै ओ गोबां